नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनानो हादोंना?
औ नोंथां खोनादों दे।
औ अब्ला नोंथां मा खालामगासिनो दङ नोंथा ङा दासान्दै?
ओरैनो
औ।
नोंथाङा लाय मा खामदों?
एसे सम आंजों रायज्लायनो हागोन नामा गाज्रि मोनाबा
मोना दे लोगो गाज्रि
औ औ ओंखाम जाखांबाय ना नोंथां
औ जाहांबाय
औ मा ओंख्रि जा खो
जोंहा थाजों ना जा आलु
थ दिनैनि दिनाथ जोबोर मोजांमोन मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव जोंनि खाथियावहाय गामि खाथियावनो औ जेनेबा नोंनि नोंसोरनि गामि एबा जोंनि आरो गामि खाथियावनो बिराद मोजां हाथाय जाथारो जेरावहाय अमा बेदरा जोबोर औ मुंदांखा नङा होनबा जोंनि बे बाजारावहाय बिराद अमा बेदर ओंखारो दिनै अमा बेदर जायाखै नामा नोंथां
बिदिनो जोंहा औ अमा बेदार जायाखै औ
नोंथाङा मोजां मोनो ना मोना अमा बेदर जानो
औ औ अब्ला आङो नोंथांनो गुबुन मोनसे आयदानि आयदानि सोमोन्दै सावरायनो थाखायसो फन हरनाय जादोंमोन अब्ला जोङो गुबै आयदायाव थांदोनोसै नामा अब्ला आङो नोंथांजों बेखौनो फोर औ सावरायलायनो थाखाय फन हरनाय जादोंमोन जि बैसागु आरो जोंनि जोंनि बे बरफोरा बैसागुखौ बैसागुखौहाय मा बोरैहाय फालिनाय जायो आं नोंथांजों एसे सावरायलायनो होननानैसो आं नोंखौ फन हरनाय जादोंमोन नोंथां
बैसागुआव औ खोनादों
अब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंसोरनि जायगायावहाय माबोरैहाय रंजायो बैसागु बोथोरावहाय मा मा जायो आरो जोङो बैसागु खौहाय मा महरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन न नामा
औ हागोन औ
औ दे एसे फोरमायनानै होलाय
बैसागुआ जाबाय बरफोरनि मोनसे एंगारहायै फोरबो
औ औ
बैसागुआव बरफोराबो रंजायो
औ औ
आरो नखर नखर मोसाथिङो
औ अब्ला आं मोनसे खोथा सोंनोसै नों था नोंथाङा बैस बैसागुआव बिदिनो गामिनि सेंग्रा सिख्ला बा बोराइ बेनथ, गथ गथाय गासैजोंबो रंजायैनो रंजाया जाखो?
औ औ। अब्ला नोंथाङा बे बैसागुआवहाय रंजानानै माबोरैहाय मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो?
बैसागुआव सेंग्रा सिख्ला, बोराय बुरै गथ' ग'थाय बयबो रंजायो। जोबोर गोजोन्नाय मोनो। मोसाना रंजानानै।
आरो? एसे गोसा बुंबावलाय नोंथां।
उम। बे बैसागु आव
औ। आरो नोंथां आं मोनसे बाथ्रा सोंनो सोंथि सोंनो सानदों बैसागुनि से खालारनि सानसे सिगाङावबो जे जोङो ओ ओ लावखारफोरा, एबा न'खरनि मानसिफोरा मोसौ, बोरमा थुखैनो लाङो, बेनि सोमोन्दैबो एसे बुंनानै होलाय। खोनादोंना? एसे फोरमायनानै होदो। खोनादोंना? दे। हेलौ नोंथां खोनादोंना? दे इसे फोरमायनानै होदोलाय।
औ होमबा नेथ
हेलौ नोंथाङा खोनादोंना?
खोनाथाराखै
दे दा खोनाबाय ना? खोनादोंना?
खोनादोंना? खोनादोंना? खोनादों ना खोनाया?
औ ओमफ्राय? नोंथाङा फन
खाथियाव लालाय। औ, बेनि उनावहाय?
खोनादों आङो।
हो? मा होनदों? खोनाबायना? नों